औ नोंथां आं दिनै नोंथांजों माबा रायलाय औ खोनादों नोंथां औ आं नोंथांजों रायलायगोन माने फोरबोनि बागै
फोरबो
औ फोरबोनि बागै। जेनेबा ने जोंनि बैसागु आरो दमासिनि बागै रायगोन नोंथांजों।
आ
बैसागु आरो दमासिनि बागै खोनादोंना नोंथां?
बैसागो आरो दमासिनि बागै नोंथां औ खोनादों नोंथां।
उम ओरैनो बैसागु होननिबाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' बैसागुआथ' बिराद इम्परटेन्ट होननानै साननानै लाजायो। गोनांथि बैसागु आरो दमासि आरो जोंनि बे गा आं जोंनि गामिनि बारै खिथानोसै नोंथांनो। जोंनि गामियावबो मा खालामो उम औ जेरै ओरैनो बैसागुआव ओरैनो जोंनाव संक्रान्तियाव दिनियाव गोखा गोखै जायो।
औ नोंथां।
गोखा गोखैजों लोगोसे बिदिनो अमा बेदरजों खालामबाय बा गोखा गोखै जेसेबां माने मैगं थाइगं दङ बेखौ खांनानै माने जोंनि बोराय आरो सेंग्रा बुरि माने बिसोरो एकस्रा एकस्रा फ जायो आरो माने
औ नोंथां नोंथां
ओम गोदोबो फालिदोंमोन बे माबाखौ। गाखोखांनायखौ आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दं आरो। ओम बेनि उनावहाय एक थारिखआव अ जोंनिथिं खिन्थु एक थारिखआव बिदिनो मोसौ मैसो थुखैयो आरोना।
ओं
मोसौ मोसो थुखैयो आरो न'खराव बिदिनो उम उम मोनसे माबा दङ नाम बावबाय आङो बेखौ माने न'आव दोनो आरो माने
ओम
बै फिफां नोंथाङा मिथिगौ ना बे एक थारिखआव बे दोननायनि माबाखौ।
अ बि-बिफांखो ना?
औ मा होनोमोनथाय बाव-बावलांबाय आं।
बि बिफांनि नामा ओ ओम मा होनोमोन बेखो ओ दिगलिटि नामा नोंथां?
औ नोंसोरनि बिदि होननो ना नों-नोंसोरनिथिं बिदि होननो हागौ जोंनिथिं नामा आलदामोन खिन्थु बेखौ माने एक थारिकाव दोनो आरो माने। माने जाहाथे बे बोसोराव मालायनि औ मालायनि मेगन नोजोरा दा गोलैथों। ओम मेगन नोजोर दाग्लैथों आरो गुबुननि माबाबा दागलैथों बिदि खालामनानै जोंनि माने गोदोनि बि साननायानो दाबो दं आरो माने बे खौ दोनोमोन आरो ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय आरो जोंनि ब्रह्म धोरोम नालाय
ओं
बे एक थारिखाव फुजा होयो आरो माने।
ओं
आरो ओइदिनखालि मानि ना बेदर जेबो जाया गामियाव।
ओं नोंथां।
बेदरबो जेबो जाया ओमफ्राय मायाव बयबो रंजायो आरो माने। आरो ओन्दैया गिदिरखौ गिदिरा ओन्दैखौ खौ सनमान होयो आरो माने जोंनि गामियाव उमम। ओमफ्राय दुइ थारिखाव बिदिनो ओमफ्राय न'खर न'खर हाबो।
ओं नोंथां।
ओं बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै बयजोंबो माने हेन्सेक लालायगोन आरो माने। सोरबा सोरबा बिदिनो एक थारिखआव फैनो हाया नालाय माने दुइ थारि ए-एक थारिखआव फैनो हायिफोर बिदिनो बे बैसानायफोर थ' फैनो हाया नालाय आरो सोरबा एक थारिकआवबो खामानि थानो हागौ ओमफ्राय बिदिनो फैनो हायि फोरजों बिदिनो दुइ थारि दुइ थारिखाव न'खर न'खर बयबो सेंग्राया आलादा सिख्लाया आलदा बोराया आलदा बुरिया आलदा थांनानै बयबो माने बिदिनो हेन्सेक लालायो लायो दुखु सुख खौ रायलायो आरो माने बोसोराव खनसे बिदिनो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो ओइ ए एक थारिक जाहैबाय थिन थारिखाव माने गावबागाव बिदिनो अमा अमा फिसियो आरो माने न'खर न'खर।
अमा फिसियो।
औ फिसियो औ माने बिदिनो साब्रै साबा बिदिनो फारसि खालामनानै माने बोसोरखौ फिखायो आरो माने।
ओं नोंथां।
उम उम नोंथां ओं आरो बोसोरै बोसोरै माने बिसोरो फिसिनानै बिदिनो उम माने एक्सट्रा एक्सट्रा मान जालायो आरो माने ओमफ्राय उनावहाय उनावहाय माने लास्टाव मे ज' बिदिनो माने गामियाव फोथार गंसेयाव ज' मोसायो आरो माने उम। बिदिनो मोसाहैयो ओमफ्राय आरो सारि सारि पास थारिखसो उनावहाय गामियाव फांसन जायो आरो माने फांसन बैसागु नामाव उम बे फांसनाव माने बयबो मोसायो उम मुसुरो सोरबा खेला गेलेग्राया खेला गोरों खेला गेलेबाय
अ
मोसानो गोरोङा मोसाबाय गावबागाव जेरै माने हायो एरै माने खालामजोब्बाय आरो माने
ओं
उम गामियाव बिदिनो बोसोराव माने बे खनसे आरो बेै फोरबोआव आरो बे बैसागुथ' जोब्बाय आरो दमासि दमासियाबो मोनसे फोरबो जोंनि बर'नि बिराद आंगो फोरबो उम ऐ जेन'बा नोङो एसामिसफ्राथ' माबा होनो जोबो बिसोरो गाव गावसोरनिखौ उम उम बिदिनो बि मा
माग बिहु
उम माग बिहु उमफाय
ओं
उम बिसोरो गावसोरनो खिन्थु जोंना बर'फोरनाथ' दमासि दङ।
दमासि होनो मागो मागो दमासि उम उम
बेयाव जोंनि गामिथिंबो बिराद मानि बे समाव बिराद रंजायो आरो माने बेयाव।
ओं
बिदिनो फिथा एन्थाव एवनानै माबा खालामनानै बयबो जालायो माबायो न'खर न'खर बिदिनो जालायो आरो माने।
ओंं
गोदोबो दङ आरो दासिमबो जोंनियाव सोलिगासिनो दं आरो माने बेबो माबाया औ नोंथां मोनथिं मारै मारै बिदि खालामो खिथानो हागोन?
ओ जोंनिखाय ना?
औ बैसागु आरो दमासिनि बागै।
दमासिनि बागै नों नों बुंनाय बायदियानो नोंथां। ओ जेरै फिथा सिथावफोर देनानै जायो नोंथां।
उम उम नोंगौ नोंथां उम।
ओं नोंथां
ओमफ्राय दाथ' खम नुबाय न'खर न'खर मागिनायखौ गोदो गोदो गोदो न'खर न'खर मागियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ औ
ओं उम आरो बे मागो
फोरबोखौथ' जोङो मिथिनो मोनो नङा होनबा ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां अ नंगौ
ओम बेखौथ' पुस दाननि संक्रान्तिनि सानखालि फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां उम
ओं बे समाव फोथारनि सना गाबनि माइनावआ फैनानै मानसिनि बाख्रियाव उजिफावनानै थायो होनना जोङो मिथिनो मोनदो।
अ नंगौ नोंथां
ओ गोदान फसल ओंखारलायनाय खावरि सुबुंनियावबो आंखाल गैया जायो होननानै जों मिथियो नोङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
बयहाबो जाग्रा जिरादनि ओम आग्लायनाया बांसिन जायो नोंथां
ओम नंगौ नोंथां ओम
बेखायनो बेखौ जानायनि दमासि बुङो नोंथां
अ अ नोंगौ नोंथां
ओ बे दमासियाव ओं दे नोंथां बुं
औ बैसागुआव ओरै नोंथां मानसिखौ मारै मारै फालियो
ओ बैसागोआवथ' जोंनिया फालिनाया सैथ्र दाननि ओ जोबनायाव मोसौखौ थुखैयो नोङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां ओम
आ दाय दहाय नों बुंनाय बायदिनो बेनिफ्राय आरो लोगोसेनो एक थारिखआव मानसिनि बैसागि जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो ओमफाय गेदेरा आरो उन्दै खौ बोसोन होयो
औ नंगौ नोंथां
नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओम
ओम ओमफ्राय बर'फोराथ' फोथायनाय दङ नङा होनबा गोखा गोखै जायो नङा होनबा ओम
औ नंगौ नोंथां
खुंखा बिलाइखौ ओ एवनानै जायो होननानै खुंखा बिलाइजों आरो अमा बेदर थारमाने गोखा गोखै जायोब्ला ओ बर'फोरा फोथायनाय दंदि ओम फैगौ बोसोराव थारमाने फैगौ मायथाइफोराव फैनो लागासिनो समफ्राव बेमार आजार जाया बिदि होननानै जोंनि बर'फ्रा फोथायनाय दं नोंथां
नंगौ नोंथां ओम
अ दा नोंसोरनियावबोथ' बे गोखा गोखैखौ जायो नोंथां
ओम जायो नोंथां ओम
आरो गोखा गोखै सातथा मैगं जायो होननानै जोङो मोनथियो नोङा होनबा आरो जोंबो मोनजादों नङा होनबा? नोंथां उम उम दा नोंथाङा आरो ओ माबाफोर सावरायबावगोन नामा नोंथां?
आङो बेखौ होनदों नोंथांमोनथिं जेरै बैसागु फालियो
ओं
जोंनावबो बिदिनो एसे मोजां फालियो आरो मानि
ओं
दासिमबो दं बै गोदोनि बे फालिनाया जोंनियावबो
नि नेमखान्थिफोराबो ओं
औ खमि जायाखै खिन्थु उननि खोथायाव आङो बेखौ बुंनो हाला नि माना बेसेबां फालिगोन। दासिमाव जोंनि बे बर'नि बे आसार खान्थिखौनो दासिमबो लाखिगासिनो दं आरो नोंथां।
ओं नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोङोथ' खमायनायखौबो नुनो मोनो नोङा ओनबा ना नोंथां?
अ नुनो मोनगासिनो दं नोंथां उम उम उम।
नोंथां ओ एसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
अ नोंथां माने उम नोंथांजों आङो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
ओं नोंथां।
आरो ओन उम इयुनाव आरो सावराय मोनगोनसै। खौ साननानै आं आसा आसा खामबाय आरो माने।
थेंकिउ नोंथां उम गोजोन्थों।